हेलौ
हेलौ
खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथां
औ मा खालामनो
दं ओरैनो
ए
औ
ओंखाम जाखांबाय
औ जाखांबाय
ए मा ओंख्रि जाखो होमबा
ओंख्रिया भिन्दि ओमफ्राय फान्थाव आलुसोमोन
ए
औ नोंथाङालाय मा खालामदों
गोथावना
औ औ गोथावानो
ए
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ
हो
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ
ओरैनो आंबो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो
अ
उम
दा नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना माबाफोर औ
ए बिदिनो माबा मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सोंनो सानदोंमोन आरो आं नोंथांनाव
औ सावरायजागोन दे नोंथां मा टपिकखौ लानानै सावरायनो
ओं नोंथांमोननिथिं अर'न मा मोनसे टपिक लानो माने इदिनो दैज्लां बोथोरनि खौनो रायज्लायनोसै नामा सावरायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
ओम नोंथांमोननिथिं
औ
दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो
हेल'
औ खोनादों
औ मा होन्दोंमोन नोंथाङा
ओ नोंथांमोननिथिंजाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो जेन'बा खेथिफोर माने बेखौ सोंनायमोन आरो आं
अ नोंथां जोंनिथिं दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो जेनेबा मैगं थाइगं लोगोसे माइ आबादाथ' थाखाबाय जोंहा दैज्लां बोथोराव बेजों लो गोसे माखासे मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो जेरै जों बुंनो हायो ओ बहल जिंखा खुमब्रा
आरो
बेफोरबायदि लोगोसे ओ जोंहा बानलुबो दङ
ए
औ थास' बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं
होमबाथ' माइफोरखौ गायगासिनो ना गायखांबाय नामा नोंथांमोननिथिं?
अ' नोंथां जोंनिथिं दा सोरबा सोरबा गायबायानो दाथ' नै जोंहा आमथिसुवा सोलिदों नङा होमबा?
औ
बिनि थाखाय दा जिरायथ'दों ओमफ्राय जोंहा गाबोननिफ्राय आमथिसुआ जोबगोन नालाय
औ
गाबोननिफ्राय माने बयबो गायनो लासिगोन आरो जायफोरा गायथ'वाखैमोन बिथांमोनाबो गाबोननिफ्राय गायजोबसिगोन आरो बयबो नोंथांमोनथिंबावथ' दा माइ गायनाया सोलिबायानो जानांगौ ना नोंथां?
सोलिबाय थादों सोलिनाया ओमफ्राय जोंनिथिंबो बिदिनो आमथिसुवा फोरबोनि थाखाय दोनथ'नाय जायो आरो बेनिखायनो दायो दोनथ'नाय जाथ'दों जोंनाबो गाबोनफोरनिफ्राय सुरु खालामफिनसिगोन आरो
औ
उम
दा नोंथां अब्ला नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों
औ दे सोंनो हागोन
औ
उम
जोंहा माइ आबाद मावनायाव गोदोनि आरो दानि मा सोलायनाय नुनो मोनखो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
गोदोनि आरो दानि सोलायनाया?
औ जेनेबा गोदो जोंहा माबायदि आबाद माइ आबादखौ मावोमोन आरो आथिखालाव माबायदि माइ आबादखौ मावोसै बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओं जागोन फोरमायनो हागोन एसे एनैखौ बिदिनो गोदोनि दानि माइ आबाद मावनाया बुहुत फाराग जाबाय आरो ना माने सो सोलाय सोलायबोबाय आरो गोदो जाहैबाय गोदोनि समावहाय बिदिनो हाल एवनाय समाव नांगोलजों मोसौजों एवनाय जायोमोन आरो
औ
दानि जुगा आवथ' बेफोरबा
औ
बेनो दानि जुगाव आथिखालाव दा ट्रेक्टरजों एवनाय जायो हाल एवनायखौ
औ
आरो माइ गायनायफोरखौबो गोदो इदिनो बेनाव बैनाव ज' ज' मानसिफोरा लोगो लायलायनानै बयबो गायलायलायोमोन दानि जुगावथ' मेचिनबो ओंखारबाय नङा होनबा?
औ
बेफोरबायदिनो सोलायलांबाय आरो माने उम बेफोरबायदिनो उनावबो आरो साफ्लायलांसिनगोन सोलायलांसिनगोन बायदि मोनबावो आरो
औ नोंगौ नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंहा गोदोनि समावहाय माइ आबादखौ मावोब्ला ओम बांसिनानो मोसौजों हालखो एवनानै माइ आबादखौ मावोमोन नङा होनोमबा नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो गायनाय फुनायनि बेलायावबो जोंहा बयबो ज' ज' माने बदल थांलायनाय बा सावरि बादालि बायदि जोङो खाथि खालानि बा गामिनि बयबो ज' ज' बैनाव ज' बैनाव ज' ज' गायलायनानै माने फोजोबलायोमोन।
औ
बेबायदिनो माइ आबादफोरखौ दिखांना लायोमोन आरोना जोंना गोदो।
औ
बेजों लोगोसेनो जों आ आथिखालाव माने दायो हालेवनायनि बेलायाव जों ट्रेक्टरजों एवनानै माइखौ गायनायखौ नुनो मोनसै। आरो गायनायफोरनि बेलायावबो जोङो गायनाय फुनायनि बेलायावबो जोंहा हाजिरा लानानै गायनायखौ जों बा फुनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
ओं
औ बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो ओ मारा होनाय गोदोनि समावथ' जोंहा माराखौ मोसौजों नानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङ गासैबो मेसिनजोंनो नाजोबनाय जासै बेफोरबायदियाव जोंहा माने खम समनि गेजेरावनो माने जोङो माइ आबादफोरखौ मोजाङै दिखांना लानो हायो बा मावनानै लानो हायो आरो
ओं
बेनि थाखायनो बेनि थाखायनो जोंहा माने आथिखालाव बयबो बेबायदि खम समनि गेजेरावनो बा फिथाइ मोनफुनो लुबैनायनि थाखाय बेफोरबायदि सोलायनायफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो
उम होमबाथ' नोंथांमोननिथिंबो
औ
गोदोनि बायदि नांगोलजों बा मोसौजों हालेवनायाबो गैला होनबा ना।
औ नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिखौ नुनो थांनो नागिरला नाथाय दासिमबो इ साफा सानैखौ नुयोबा न'खरसे न'खरनैखौ नुनो नागिरो नोंथां। दासिमबो माने जोबथारनानै थाङाखै आरो दासिमबो खायफा फाबायदिया मोसौजों एवो आरो लासै लासै बियो इयुनाव गोमालांसिगोन होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां।
ओ
दा नोंथांमोननिथिं ओरैनो माइ आबादनि अनगायै दैज्लाङाव मा मा आबादखौ मावो?
माइ गायनायनि अनगायै आरो ना।
औ दायो जेनेबा मैगं थाइगं मा मा नोंथांमोननिथिं गायदों।
उम जोंनिथिं बिदिनो दाथ' थास'फोर गायनाय जाबाय।
औ।
थास' हालदै आरो बे मैगं थाइगङाथ' बहल, जिंखा, लाव, जोगोनार आ
औ
फाथोर फोयो आरो खखलिंफोरबो गायनाय जायो। बेफोरखौनो गायलाबायनानै
औ
बेफोरनि
हेलौ।
ओ हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों।
औ।
बेफोरबायदिखौनो मावनाय जायो आरो जोंनिथिं दा माइ माइ आबाद मावनायनि अनगायै।
औ दा ओरैनो नोंथां नोंस्रा मा मा मैगं थाइगंनि आबाद मावदों न'आवहाय?
जोंहाथ' दा मावनाया बेफोरखौनो मावनाय जादों आरो खखलिंफोरखौनो गायदों। बहल बहलखौ जेनेबा फाननो थाखाय गायबाय आरो। एसे बुरजायनो गायनाय जादों जोगोनार बायदिखौ।
औ औ।
बांसिन गायलोङो आबो गायनाय जादों खावसे।
औ।
बेफोरनो आरो उम।
औ मोजाङानो नोंथां होमब्ला।
उम।
दा नोंथां ओरैनो बहलखौ माबायदि गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमायनोसै।
उम। बिदिनो बहलफोरनि बेगरफोरखौ न'आव गैयाबा बिदिनो बजारफोरावहाय बा हाथ हाथाइफोरावहाय बायनानै लाबोनानै बहल बेगरखौ इदिनो हाफोरखौ एसे जावग्लिनानै बेवहाय बेगरखौ जावैनाय जायो आरो। गायनाय जायो ओमफाय गायनानै बेवहाय एसे रज'हां हांब्ला बेवहाय माने एसे खिलिबोहांब्ला बेवहाय मोनसे जेंसि होयो आरोना मान लानो थाखाय।
औ।
औ ओमफफ्राय बैसां गायना होनाय जायो। बेयाव माने म बियो बिफाङा मान लानानै बेवहाय बिबार लानानै फिथाइ थायनानै माने
औ।
फिथाइ थायहोनो थाखायहाय जेंसि बिदिनो बैसां होनाय जायो आरो।
औ।
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायना होनायनि थाखाय
औ जागोन
औ नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय ना
औ।
औ बिदिब्ला जों दिनैनि बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां दे
ओ दे